हेल हेल अ औ खोनादों नोंथां।
औ थारैनो औ आं ओरैनो दङ। दिनै नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
अ आं नोंथांजों मोननैसो ओ गोनांथार बाथ्रानि बादैसो सावरायनो नागदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ मानि आङो नोंथांजों जे बि टि सि ओनसोलाव माखासे दावबायग्रा जायगाफोर दं।
औ नंगौथारै नोंथां।
ओ जायगाफोर दं ना नोंथां।
औ औ नंगौथारैनो।
औ दा बै ओ जायगाफोर आरो फेस्टिभोलनि बादै नोंथांजों सावरायनो थाखाय आं नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
औ नोंथाङा दा ओ बेस्थ' नङा ना?
औ नङा नोंथां थारैनो नोंथाङा सावरायजागोन।
औ दा होमबा आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो सानदों आं जा
औ औ औ जागायदो नोथां।
औ दा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव गोबां दावबायग्रा जायगाफोर दं नोंथां।
औ दङ नोंथां थारैनो।
जेरैहाय जोङो जोंनि नेसनेल पार्कसफोर दं जेरैहाय जोंनि ओ जोंनि बि टि सि ओनसोलाव जेरै मानास ओ मानास नेसनेल पार्क दं। औ आरो ओरै जोंथिं चिरां बा क'क्राझाराव नायोबा
औ
रायमना नेसनेल पार्क दं नोंथां ओमफ्रायो सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क दं।
औ नंगौ थारैनो।
दा बैफोर नेसनेल पार्कआव जोंनि बि टि सि ओनसोलाव थानायलाय दा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव माने जोंनि बि टि सि नि अनगायै
औ
गोबां माने गुबुन रायजोनि मानसिफोराबो फैयो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ दा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव थानाय हाग्रामाफोराव बैफोर हाग्रामाफोराव गोबां रोखोमनि ओ जिब-जुनार थानायजों लोगोसे ओ दाउफोरबो गोबां रोखोमनि नु नुनो मोनो।
औ नंगौ था-
बैफोर जिब-जुनार आरो दाउफोर आरो बिफां-लाइफांफोरखौ गुबुन जायगायाव मोनैबो दङ दा बैफोर गुबुन जायगायाव मोनै बिफां-लाइफां जिब-जुनारफोरखौ माने गुबुन रायजोनि मानसिफोराबो दावबायथावथाव नायनो होननानै फैयो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो। आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दावबायनो फारसे थाङोब्लाथाय जेरै जों न'खरनि फारसे सोंना लनांगौ नङा होमब्ला। औ न'खरनि फारसे सोंग्रोना लानांगौ जायो आरो लोगोनि फारसे सोंग्रो- नानै लानांगौ जायो जोंथ' हारसिं-हाला जेरै दावबायनो मोजां मोना नालाय जेरै जों लोगोफोरनि फारसे लोगोफोर थाब्लासो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जेरै जोङो बिसोरजों सावरायनाय रायज्लायनाय जोबोद मोजां मोनो दावबायनो थाङोब्ला। आरो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै जों मानास हाग्रामायाव जों स' जों जोंथ' औ जोंथ' थाबायनानै थांनो हाया एफा गोजान जायगायाव। जोंनो गारि-मथरनि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे मानास हाग्रामायाव थांनो थाखाय जेरै जोंनो गारि-मथरनि गोनांथि जायो जों गारिखौ मोनबाय जेला जोङो दावबायनो थाङो दावबायनो थाङो फारसे जेरै मानास हाग्रामायाव। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों गोबां मिथिंगायारि सावगारिफोर जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
औ जेरै जोङो फारसे दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिफां-लाइफां जेरै बिबारफोरनि मिथिंगायारि जेरै जोबोद समायना जेरै सावगारि सेबखांनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ नंगौ।
औ ज जोंनि जेरै ओनसोलनि मानसिफोरखौ जेरै मिथिंगायारि जेरै सावगारिफोरखौ सेबखांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिफां बिबार बिबार बारनाय बिफां नुब्लाथाय जेरै मानसिफोरा सावगारि मिथिंगायारि सेबखाङो नालाय जों बेफोरखौनो जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो
औ नोंथां थारैनो नांगौ
आरो जेरै जोङो थाङोब्ला जेरै जों साहा बाग साहा बागाननि जेरै जों साहा बागान नुलाङो। नङा होमबा नोंथां? गोबां साहा औ गोबां साहा बागान नुलाङो जेरै बागिसाफोरा जेरै साहा बिलाइ खानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नुयो नोंथां औ नुनो मोनो।
औ औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै बे मानास हाग्रामायाव जोङो मोनहैखांनायनि उनाव जेरै जोङो जिप गारिनि गोनांथि जायो। नङा होनब्ला? जिबगारिजोंसो जोङो औ मानास हाग्रामा सिङाव हाबनो हायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नंगौ
बेहाय गोबां रेन्जारफोरबो थायो आरो जोंजों रेनन्जारफोरा जेरै दावबाय दावबायनायाव जेरै हेफाजाब होयो आरोोना जेरै जों दाावमा दाउसाफोरखौ गोबांखौनो जों नुनो मोनो
औ नोंथां नुनो मोनो गोबां रोखोमनि द दाउमा दावसाफोरखौ नुनो मोनो
औ आरो जेरै जोङो दावराइ गान्दा मैदेर मोख्रा जेरै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा गोबां मैफोरखौबो जों नुनो मोनो आरोना जों बेहाय थाङोब्ला
औ नुनो मोनो नोंथां रारायनो नांगौ
औ नोंथाङा बाहायबा एसे फोरमायनानै होदो जेरै जों औ
जेरैहाय जोंनियाव ओ हाग्रामाफोर थानाय थानायजों लोगोसे गुबुन रायजोनि मानसिफोर नायफै फैनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलारि बा जोंनि हादरनि बा जोंनि बि टि सि हालामनि मानसि फोरनि गेजेरावबो ओ माखासे गोनांथार खामानिफोरा मावनांगौ जानानै फैयो नोंथां जेरैहाय जोंनि जायगायाव जोंनि बि टि सि हालामाव जोङो हाग्रामा थानायनि जाउनाव जोंनि हाग्रामायाव मा मा रोखोमनि जिब जुनार दं मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां दं मा मा रोखोम रोखोमनि दाउ दं मा मा रोखोमनि ओ फिसा फिसा जुनार ओ जिब जुनारफोर दं जेरै जिबिफोर दं सिखिरिफोर थाबाय बेफोरबायदि फिसा फि सिबिफोरखौबो मानि नुनो मोननाय जायो जोंनियाव दा बैफोरनिफ्राय जों औ औ नोंथां औ माने बैफोरनिफ्राय जों माखासे ओ थुलुंगानायजों लोगोसे माखासे मावनो गोनां खामानिखौ मावनांगौ जायो नोंथां जेरैहाय जोङो बैफोर जिब जुनारनि थाखाय जोङो मुंदांखा जायो बा बिफां लाइफांनि थाखाय मुंदांखा जायो दा जोंनि गेजेराव माखासे सोलोंथाइ हाबो जेरैहाय जोङो हाग्रामाखौ मारै बासायनांगौ बा हाग्रामा बासायोबा मुलाम्फाया मा जायो बैफोरनि बादै जों माखासे गियान मोननो हायो जेरैहाय जोंनियाव जिब जुनार औ नोंथां जि बि जुनार थानांगौबा जोंनि बेयाव मा थानांगोन हाग्रा थानांगोन दा जोङो हाग्राखौ मारै रैखा खालामनांगौ बैनि बादै जोंनो माखासे स-सरखारि फसंथानफोर जेरै जोंनिया मा थाबाय फरेस्ट बिफाननि माखासे आफाद थाबाय बा एन जि अ थाबाय औ बैफोरनिफ्राय जोङो मा माखासे गियान लानो हायो जेरैहाय जोङो बिफां लाइफां खौ माबोरै गायनांगौ बा हाग्रामाखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ हाग्रामा संरैखा खालामबासो जोंनि गेजेराव जिब जुनाराव फैगोन आरो दाउमा दावउसियाबो गुबुन जायगानिफ्राय बिरनानै फैगोन जोंनियाव ज'मा जाफैगोन औ नोंथां दा बैफोरखौ जोङो मा खालामनांगौ बैफोरखौ जों मा खालामनांगौ जों साफ्रोमबो जायगानि जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमनियावबो मा खालामनांगोन जोङो गोसार होनांगोन माने सरखारनि जा आफादफोर बैखौल' जोङो नारसिननो नाङा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो जों गावजों गावबो मा खालामनांगोन बै खामानिखौ औ नोंथां औ नोंथां दा बे बादि बिदिनो जोंनियाव मां दंबावो गोब रोखोमनिे फेस्टिभेलबो दंबावो ना नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां थारैनो
जेरैहाय जोंनियाव जोंनि बि टि सि हालामाव सबसे ओ मिथिजानाय बा बयजोंबो मिथिजानाय फेस्टिभेल होनना बुङोबा जोंना मा दङ बावखुंग्रि फेस्टिभेल नङा नोंथां
नंगौ थारैनो
औ बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलावबो जोंना मा जायो गोबां ओ रोखोमनि मानसिफोर जेरै गोबां गोबां जायगानि मानसिफोर
औ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ नोंथां
जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव मानिे गोबां रोखोमनि खेला दुलाफोरबो जायोना नोंथां औ औ बैफोरनि मादाव जोंनियाव मा जायो ओ हाजो नंङा होनबा बासुं बावखुंग्रि थिखिनिखौ गाखोनानै बादिलायनाय जायो दा बै बादि बादिलायनाय गाखो खोनायाव माने जोंनि आसामनि बा जोंनि बि टि सि नि अनगायैबो जोंनि भारतनि माखासे गोबां गोबां जायगानि मानसिफोरजों लोगोसे भारतनि अनगायैबो गोजाननि ओ मानि भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरनि मानसिफोरबो फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो सैथो नंगौ नंगौ
औ दा बैफोर माखासे फेस्टिभेलनि थाखायबो जोंनि बि टि सि हालामा मानि बयजोंबो मिथिजायो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ माने आरो बे हाजो गाखोननि अनगायैबो जोंनियाव आरो बे फेस्टिभेलाव गोबां रोखोमनि ओ खेला दुलाफोर जाबावो जेरैहाय साइकेल सालायनाय बादिलायनाय नंङा नोंथां बिदिनो बक्सिं गेलेनाय
औ
बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो बक्सिं गेलेनाय उसु गेलेनाय मोसानाय बादायलायनाय बैफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ एक्टिभिटिस बा हाबाफारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेहाय
औ नोंथां औ नंगौ दा बैफोर खेला दुलाजोंबो लोगोसे खेला दुलाखौल' नङा आरो जोंनि बै फेस्टिभेलनि थाखायनो जोंनि बि टि सि आ दि माबायदि जायगा माबायदि दा दावबायथावना बेफोरखौ जोङो मा बैफोर फेस्टिभेलनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनो नोंथां औ मानो होनोबा जोंनि गेजेराव सोरबा गोजान जायगानि बा गुबुन रायजोनि मानसिफोर फैयोबा जोंनि खालि बे फेस्टिभेलखौनो नायनानै थाङा ना नोंथां मानि बै फेस्टिभेल खुंजानाय बा बै फेस्टिभेल खुंग्रा हारिया मा हारि बाहाय बे जायगायाव अबे जायगायाव दं माबायदि रो जायो बैफोर गासैखौबो माने बिसोर मोनथिनानै थांजोबो नोंथां
औ मिथिना थाजोबो नांगौ थारैनो
औ जायनि ओ जायनि जाउनाव जोंनि हारि एबा जोंनि जायगाया मा होनो गुबुन हादर बा गुबुन जायगायाव मोनथिजायो
औ नंगौ थारैनो
औ दा नोंथाङा ओ जेनेबा बैफोरदि फेस्टिभेल बा बैफोर दावबायग्रा जायगाफोरनि गेजेरजोंदि जोंनि बि टि सि हालाम बा जोंनि हारि बा जोंनि हादोरा जोंनि रायजोआ बयजोंबो मिथिजायो ना नोंथां दा बैफोरनि औ मिथिजानायनि बादै बा मिथिजानायनि उनाव जोंनि रायजो एबांनि ओनसोला माबायदि जौगानायाव फैयो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
हेल' नोंथां हेल' औ नोंथाङा चनेेटनि प्रब्लेम जागासिनो
अ नोंथां मानि आं होनदोंमोन नोंथां जोंनि मा होनदों फेस्टिभेल खुंनाय जोंनि फेस्टिभेल खुंनाय जोंनि जे दावबायग्रा खुलिफोर दंना नोंथां
औ औ नंगौ
औ औ बै दावबायग्रा दावबायग्रा हाग्रामाफोर बा जोंनि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि रायजो एबा जोंनि बिटि सि हालामा गुबुन हादोरनि मानसिफोरजों मिथिजायोबा जोंनि ओनसोल जोंनि बि टि सि ओनसोला माबायदि जौगानायाव फैनो हागौ बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा